हेल हेलौ नोंथां औ खोनादोंना?
औ बारा मोजां खोनायाखै नोंथां नोंथांनि माथो एसे औ दानाबाय नोंथाङा खोनादो ना आंनि माथो
औ खोनादों।
हेल' अ। मा खालामबाय दं नोंथांआ?
आं दा जिरायना दं नों थां नोंथाङालाय?
अ आंबो ओरैनो जिरायनानै दङ। औ।
अ। होनबा नोंथांजों दिनै मानि सायाव सावरायगोन?
अ आङो मोनसे खोथा सावरायनाय होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो नों थां सावराय जागोन ना?
अ सावरायजागोन नोंथां।
औ आं ओ माने नोंथांखौ बे दैनि बागैनो सावरायनो होननानै सानदोंमोन आरो।
अ सावरायजागोन नों नोंथां।
औ जेनेबा जोंनि दैलि माने इउस खालामनो बा अ अ जेनेबा जोंनि ओ दैलि माने इउस खामनोबा जोङो दैलि लाइफआव बेसेबां माने दैया माबायदि बेस दैनि इम्परटेन्सा माने बेसेबां बेनि फारसे सावरायनोहोनना सानदोंमोन आरो आङो।
अ। औ औ सावरायजागोन नोंथां।
औ बे ओ जेनेबा दैयाथ' जोंनि थाखाय जोबोद माने गोनां गोनांथार माने बेसाद आरो। बे जेनेबा जोंनि बडियावबो ओरैनो सेभेन्टि पारसेन्टनो दै नांगौ जायो आरो। मा नोंथाङा मिथिगौना बेखौ?
अ औ औ।
औ जोंनि बडियावबो जेनेबा सेभेेनटि पारसेन्ट ओ दैयानो जायो आरो। बेनिफ्राय ओमफ्राय जोंनि दै बाहायनाया ओ माबायसा जों मा मा खालाम बाहायनो मा मायाव माने दैखो इउस खालामनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनाहोनो हागोन ना नों?
अ हागोन नोंथां जोंथ' ओरैनो दैखौ माने नां खागौआनो माने जोंनि जिउआवहाय थांना थानो थाखाय जों दै नोङाबा थांना थानो हाखाया। जों मा होनो न'ख खरावहाय ओ माने न' खराव बाहायो माने लोङो सोरांबानो जों दैखौ नांखागौ नङा होमबा लों खायो बाहायो माइरं सु सुनाय जि सुनाय दुगैनाय लोंनाय गासैयावबो माने दै नोङाबानो सोलिनो हाखाया। ओम बिदिनो ओ मा होनो गिदिर गिदिर खारेननि थाखायबो दै बाहायो गिदिर गिदिर इन्डासट्रिफोरावबो जेनेबा दै नङाबानो सोलिखाया माने ओ बेनो आरो सब खामानिखौनो दैजोंनो मावनो गोनां जायो होनजायो आरो। न' लिरनाय न' सुनाय न' गासिबोनो आरो साफा खालामनायाव माने दैखोनो गोनांथि आरोना दैयानो। माने गिबिसिन होननानै सानो आङो
ओ आरो जेनेबा दैयाथ' जोंनि बे जेनेबा आबाद मावनायफोरावबोथ' दैया जोबोद गोनांथार नङासै होनबा नोंथां।
औ औ
जेनेबा दै नङाबा जोंनि आबादानो जाया। ओ
औ
औ आरो बेनिफ्राइ उम
आबादनि थाखायथ जोंनो दैखौ नांखाथारगौ।
औ उम। ओह जेनेबा माने दैयाबो माने मा मा? ओह जेनेबा खायसे खायसे खामानियावथ दै बांद्राय दै जानायाबो मोजां नङा होमबा नोंथां। ओह माने ओ गाज्रि जेनेबा दैयाबो एसे बांद्रायबा नाथाय आबाद मावनायफोराबो बिदिनो गाज्रि जायोना। ओ दैखौ ओ औ बेथ दैखौ जोङो जेनेबा माबायदि माने होबथानो हायो बेफोरबायदि ओह खहा जानाय फ्राय नोंथाङा मिथिगौ नामा?
अ दैखौथ जोङो बिदिनो जेनेबा जोंनि आबाद खहा जानायनि सायाव माने बुंनांगौ आरोना फंनैसो। आङो ओह माने बिदिनो आबादफोराव थ बांद्राय दै जाबाबो माने आबादा खहा जायो नालाय बिनि थाखायनो जेनेबा जोङो बान्दो थेनानै दैखौ आबाद मावि जायगाखै जेनेबा दंग खालामनानै हगारनो गोनां जायो आरो जेनेबा बेनो आरो मोजां सु सुबिदा जायो आरो बिनि थाखाय। बेखौनो आं बुंनो सान सानो आरो।
जेनेबा नोंथांमोन नि ओनसोलावलाय ओ बे दैयालाय मा बायसा जेनेबा आबाद मावनायफोराव मा-माने थिगैनो दङ ना ओ एखनबा ओरै जायो जे खायसे खायसे जायगायाव जे दैनि आंखालनि थाखाय आबादबो मावनो हाया। बेफोर बायसा आरो जेनेबा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय दैयालाय माबायसा?
जोंनि ओनसोलावथ दा बेहाय दैनि नि बांद्रायबो माने माबा गैया आरो ओ दैनि अबाब गैया होनजायो आरो माने जाग खिनिनि ओह मा होनो खेथि मावनायाव आबाद मावनायाव जाखिनि नांगौ बेखिनि दै
औ। नोंथांनियाव नेट नेटवर्कनि प्रब्लेम जादों नामाबा नों मानो माथोखौ मोजां खोनाद
अ खोनायाखैना नोंथां?
औ द आसखौनाबाय। स स दानि मान नां नांथा नांथा खोनाजोबो